हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो
आं दा ओरैनो दोङो
बिदिब्ला आंनि फन खालामनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांजों एसे आबादनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो राजि ना?
दे बिदिब्ला राजि नोंथां।
आबाद होननानै बुङोबाथ'
हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों ना आंथ' नोंनिखो दा जेबो खोनायाखै। नोंथां खोनादों आंनिखौ बेखो हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां। हेलौ